खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ आ दिनैनि ओ बे मोनाबिलि समावहाय नोंथांजों ओ माखासे आयदानि बागै रायज्लायनो नायगि-नायगिरनाय जादों गिबियावनो नोंथांखौ ओ आंनि फन हरनायनि गेजेरजों नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोबाय
गोजोनाय थाबाय नोंथां
औ ओ जोङो रायज्लायनो नागिरदों जोंनि हारि एबा ओ बायदिसिना हारि सायाव ओ जेरैहाय जोङो बायदि रोखोमनि ओंख्रि जानाय जायोना बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों गोदोनि ओंख्रि जानाय फ्रा फोरा आरो दानि ओंख्रि संनायफोरा एसेबाबो आलादा जाबोनो हमदों ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानदों?
आं जुदि ओंख्रि संनाय बा जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावथ' जोङो गाहायै जोङो गाहायै जोङो गोदोनि समावहाय बांसिन जोङो ओ आ माबायाव मोननाय जोंनि ओनसोलाव मोननाय बा जोंनि सोरगिदिं मोननाय माखासे बे मैगं-थाइगं जेरै जोङो माने ओ माने पियर माने जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जों मोनजायोमोन भिटामिन गोनां माखासे माने एसेबो माने मुलि होयै माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जों मोनजायोमोन गोदोनि समावहाय खिन्थु नायनो थाङोब्ला जोङो दानि-दानि जुगावहाय जोङो माखासे सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे हा हुआबो खम जालांबाय हा हुआबो खम जालां बाय आरो एसेल हायावनो गोबां आबाद मावनो थाखाय बा जोङो गोबां मैगं थाइगं दिहुननो थाखाय मै गं थाइगङाव गोबां माने रासायनिक माखासे मुलि बाहायनानै जोङो मैगं-थाइगंखौ दिहुनन्नाय जायो आरो ओ बेफोरबायदि जोङो माखासे दानि जुगावहाय जोङो मोननो थांला मोजां माने भिटामिन गोनां जोङो मैगं-थाइगं मोननो थांला ओ अब्लाबो नि ओनसोलावहाय अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव दा माखासे गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ जोङो जानाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो थाइबेंफोर मोनो बा जोङो थाय बें, बहल जोङो सबाय बिमा लेस्रा बो होननानै बुङो खांख्रिखला बेफोरबायदि माखासे गोथां मैगं-थाइगंफोर मोनो अब्लाबो ओ मैगं-थाइगं दंब्लाबो जों नांगौ बायदि जों भिटामिन जोङो मोना जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बेनिफ्राय औ नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो मा मा औ
आङो बुंनो सान सानदों मा ओ जेरैहाय जों गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि मैगं जायाब्लाबो जोंनि गुबै ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रियै बा सबाय ओंख्रि सबाइ खारै, अनला खारै बाय-बायदिसिना खांनायनि मा माखासे ओंख्रिफोर था थायोमोन दा जों बुंनो थाङोबा अनला खारै आरो सबाय ओंख्रि बे मोननैखौ जोङो रोखायै मिथियो अब्ला जोङो गोदोनि बे अनला ओंख्रि संनाय बा सबाय ओंख्रि संनाय बेफोरो दानि जुग खौ एसे सोलायनाय लाबोदों नामा?
औ जोङो बुंनो थाङोब्ला आंनि नुनायावहाय आंनि नुनायावहाय आं बो सोलायनाय जों आं नुवाखै ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो आ आबै आबौनिफ्रायनो जाबायदि जोंनि ओनसोलाव नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि ओ सोलायदों आं बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु जोंनि ओनसोलावहाय सोलायनाय होननानै बुङोब्ला आं सोलायनायखौ एथबांं नुवाखै। ओ दा बुंनो थाङोब्ला गोदोहाय जोङो सबाय सबायजों दाउजों, सबायजों सामजों, जेरै जोंङो खारि नारजिजों अमा, जोंङो अनला मेवाइ, अनलाजों अनलाजों दाउ लकेल दाउ बेदर ओ अनलाजों जोङो मैदुफुल, बा मैथ्रु मैथ्रु बिबार मै थ्रु बिबारजों बा जोंङो अनला जों जोंङो मुला, मुलानि गोरान मुला गोरान जायखौ जों मुला गुनद्रु होननानै जोंनि ओनसोलाव बुंङो। बेफोरबायदि जोंङो जानाया दासि बो जानाया दासिमबो जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थायो आरो आं सानो जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदि जानाय माबाफ्रा दासिमबो सोलायाखै होननानै आं सानो आरो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि नोंथांङा बुंनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलाव सोलायनाय होनोमोन ब्ला गोदोनिफ्राय आं मोनजाबोनाय ओंख्रि जेरैहाय सबाय अनला बेफोरो ओ एसे सोलायनाय फैदों मानो होन गोदोनि जुगावहाय गोदोनि समावहाय ओ ओ अनला ओंख्रियावनो जा बा सबाय ओंख्रियावनो जा बेवहाय पियर खारैल' होनाय जायोमोन बेयाव जेबो थावनि ओ जेबो होनाय जायामोन। नाथाय दानि जुगाव ओ एसेबाबो थाव सेरनायखौ नुनो मोनो। बेनि खायनो गोदोनिख्रुइ दानि जि जानायनि ओ सालाद बेफोरो माने एसेबाबो सोलायनायखौ आं ओ नुनो मोनदों आरो गोदोनि दिनावहाय जोंङो बांसिन मैगं जायोमोन लाफा खारै लाफा खारैयाथ जोंनि बिराद मोनसे ओ मुख'जाथाव ओंख्रि बेयो बेबो मोनसे बेबो दानि जुगाव सोलायनो मोनदों आरो गोदोनि संनाया ओरैबायदिमोनखि लाफाखौ होबाय होनायनि उनाव दसे उनाव खारै होबाय बा ओ बेफोरबायदियैनो मोजांङैहाय संनाय जायोमोन। नाथाय दानि आथिखालनि जुगावहाय लाफा ओंख्रियाव एसेबाबो थाव होनायखौ नुनो मोनो। नोंसिनिखै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि जायो बा गुबुनफोरा माबायदि जायो नोंथाङा एसे
औ जोंनि औ जोंनि ओन सोलाव लाफा ओंख्रि जोंङो लाफा खारै होननानै बुङो। बा लाफा ओंख्रि बा लाफायाव दा सिमबो जोंनि ओनसोलाव माने जोंङो थाव होनायखौ नुनो मोना। जोंङो दाइरेक्टलि दै जोंहाय दैजोंहाय जोङो रुनानै। माने लाफा ओंख्रि खौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों लाइ लाइ ओंख्रिखौबो जोंङो बेबायदिनो दैजोंहाय डायरेक्टलि रुनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो ला फाजों खारै बा जोङो लाफा खारै बा अनला ओंख्रि बेफोरखौ जों दासिमबो गो गोदोनि आं जेरै उन्दै बैसोआव आं जेरै मोनजाबोदों। बेबायदिनो आङो। मोनजादों होननानै आं बुंनो हायो आरो।
औ औ। थारैनो नोंखौ ओम गुबुन गुबुन जायगायाव दासिमबो सोलायनायखौ आं नुनो मोनाखै बा जों दासिमबो नुनो मोनाखै दा मैगंफोरनि मादाव होनोब्ला दिनैहाय जोङो बुंनो थाङो बुंनो हायो थालिर फस्ला बेबो मोन से जोंनि ओंख्रि होननानै साननानै ला जायो बेखौ माबोरै सङो नोंथाङा मिथिगौ नामा आ फास्टनिफ्राय माबोरैहाय बानायनाय जायो आरो माबायदि थालिरा ओंख्रिनि थाखाय साइ फोजायो औ औ।
जोङो गुबैयै थालिर फस्ला जों जुदि बुंनो थाङोब्ला थालिर फस्लाखौ जों गुबैयै जोंनि ओनसोलावहाय मालभग मालभगनि जोङो माबाखौ बांसिन जानाय जायो। थालिर फस्लाखौ जों बांसिन जानाय जायो गुबुन थालिरखौ गुबुन थालिरखौ बिसे बां जायो आं बेखौ बुंनो हाया। सिगां जोङो मालभग थालिरनि खौ जोङो दानफायनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो थालिरनि सिंनि बाहागो जों मादाबो होननानै बुङो सिंनि बाहागोआव जे थायो जों सानि बिखब खौ गारै गारै जों सिङावहाय मोनसे रोख खोमनि मादा जों मोनहैयो बै जों मादा बायदि थालिरखौ जोङो गेजेरनि बाहागोखौ जोङो बेखौ जोङो लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो फिसा फिसा हानानै जों थास माबाखौ थालिरनि जेनाखि फस्ला बेखौ जोङो ओ अनलाजों। जानाय जायो। अनलाजों लोगोसे जोङो माप ब्लाबा जों दावजोंबो जानाय जायो आरो थालिर फस्लाया मोनसे ओ बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओ जारिमिनारि बा बेखौ जोंङो बर' हारिनि धोरोंङारि जानायबो होननानै बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला मानसि थैनाय समावहाय सि थैनाय समाव सा रदु जेब्ला खुंगोन बे समाव जोङो थालिर फस्लाजों दाउजों दाउजों संनानै होथारनांगौ ओ बे समावहाय जोङो थालिर गस्ला गैयाब बा मोनसे नखराव स्रादु खुंनाय खुंनाया जाया होननानैबो जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दङ। ओंखायनो थालिर फस्लाखौ थालिर फस्लाजों थालिर फस्लाजों अनला थालिर फस्लाजों अनला आरो दाव बेखौ जोंनि ओनसोलावहाय माने जायनाखि हाबा हाबानि समावहाय जायखौ जोङो हाथासुनि हाथासुनि खुरनाय होननानै बुंनाय जायो।
औ औ औ नंखौ।
थालिर फस्लाजों थालिर फस्लाजों अनलाजों होथारनांगौ बा हिनजाव गोदाना हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम खुरनानै होयो होननानै जोंनि ओनसोल होथारनांगौ होननानै जोंनि ओनसोलावहाय मानिनाय दं आरो।
औ थारैनो सैथो नोंथां बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो खो खोनानोबो मोनदों बा मिथिनोबो मोनदों। बेनिफ्राय आरो मोनसे ओंख्रिखौ जोङो जोंनि ओ नोजोराव नुनो मोनबावो जिहेथु बयनिख्रुइबो अनजाथाव बा बाख्नायथाव बा सिनायथाव जेरैहाय जोङो नार्जि बा नार्जिजों अमा होननानै बुङो नोंथाङा मिथिगौना नार्जिया मानिफ्राय जायो आरो नार्जिखौ माब्रैहाय संनाय जायो आरो बिनि गोथावा माबायदिहाय होनना बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
नोंगौ नोंथां नार्जिखौ जोंनि ओनसोलाव गाहायै जोङो नार्जिखौ मोननै ओ जोङो नार्जिखौ जों मोननै रोखोमाव मोनो। जों नारजि गोखा आरो गोदै होननानै बुङो। गाहायै जोङो नारजिखौ फाथोनिफ्राय फाथो बिलाइनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ थारैनो ओं
गाहायै जोङो फाथोखौ मोननै रोखोम मोनो जेरै जोङो ओ फाथो गोखा आरो फाथो गोखै जोंङो जोंनि ओनसोलाव बांसिनै फाथो गोखानि ओमफ्राय नारजिखौ बानायनाय जायो। नारजिखौ बानायनाय जायो। सिगां जोङो माखासे खायसेहा मोननैबो फाथो गोखा आरो फाथो गोखै मोननैनिफ्रायबो नार्जिखौ बानायो लगायनानै खिन्थु जोंनि ओनसोलाव बांसिनै फाथो गोखाखौ नारजि बानायनाय खौ जों नुनो मोनो दा जोङो सिगां समावहाय जोङो फाथो फिफांनिफ्राय नारजि माने फाथोनि बिलाइखौ जों खानानै ला ग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो मो मोजाङै साफा खालामनानै बेखौ जोङो फोराननाय जायो सान्दुंङाव बे गेस्रेम मोजाङै रानसान्दि बेखौ जोङो मोजाङै फोराननानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव बेहाय जेब्ला नार्जि माबाया फाथो बिलाइया रानो अब्ला बियो नारजि जानायनि माने कन्डिसन बा माबायाव फैयो। जाजानाय बायदि जाहैयो जेब्ला जोङो नारजि बेखौ ओंख्रि संनो नागिरो अब्ला जोङो बेखौ संनायनि सिगां जोङो थाम घन्टा ब्रै घन्टासो जोङो दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनाय जायो जाहाथे बियो औ बेखौ गुरै जानाय बायदि जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला जों बेखौ दैयाव रुनाय जायो। रुनानै बेखौ जोङो मोजाङै खारै होनानै मोजाङै साग्लिनानै लानाय जायो। बिनिफ्राय जोङो साग्लिखांनायनि उनाव बेहाय थाव सेरनानै बा जोङो अमाजों जायोबा अमाखौ मोजाङै एवगारनाय जायो बिनि उनाव जों नारजि जेनिखि एग्लिनाय बे एग्लिनायखौ जोङो अमा अमा एवनायाव जों होसन फुननानै बेखौ जों गोबावै गोदौ होनाय जायो। गोदौ होनानै जों बेखौ बांसिनै जोंनि ओनसोलाव बेखौ अमा बेदर अमा मेजेमजों जानाय जायो आरो। खायफाया आलुजोंबो जानाय जायो आरो नोंथां।
नोंथां बिनिफ्राय आरो आं मोनसे बाथ्रा खिथानि ओ जेरावनोखि नारजि ओंख्रियाव जि-जेनेबा हमनानै ला अमा बेदरखौ संग्रोनानै बा दै होखांनानै बे नारजि फोराननायखौ ओ सिफ्लेनानै होनाय जायो, बेखौ बुङो नारजि खफ। जेरावनाखि नारजि दोलोनिख्रुइबो एसे आलादा जायो। स आङो दोनै नों थांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओंख्रिफोरखौ माबोरैहाय संनाय जायो। थ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बाउहरनाय थाबाय। होमब्ला जोङो रायज्लायनायखौ बेख खिनियावनो दोन्थनसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां दे।
औ जागोन।